हेल' औ हेल'।
औ खोनादों हेल'?
औ नोंथां मा खालामदों?
अ नै आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ उम। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामाथाय आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन।
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ। बे जे आं सो-आज ओ सानदों आरो आथिखालाव जुदि गारि मथर गैयामोनब्ला जोंहा दा मा जागौमोन होननानै। नोंथाङा मा सानो माबायदि सोलायनाय फैखो जेनेबा गोदोनिजों दानिजों नायोबा?
औ नोंगौ नोंथां जोबोद मोजां टपिकआनो नोंनि साननायाबो। ओ आथिखालनि मुगायावथ' जोंनिया गारि मथर गैयामोनब्ला जोङो माखासे हान्थिनाय दावबायनाय सोब खामानियावनो माने ओ लासै जालांगौमोन आरोना जोंना आथिखालाव माने ओ गारि मटर बा बाइकफोर ओंखारनानै जोंना माखासे दावबायनाय हान्थिनायफोरा जोंना गोबां गोरलैयाव फैबाय आरो ना माने नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ जेरैहाय जोङो माने गोदोनि समाव नायोब्लाथ' जोङो ओ बबेयाहायबा थांनोबा जोङो माने खोब गोबाव सम लायोमोन आरो।
औ।
नाथाय आथिखालाव जोङो गारि मथर ओंखारनानै जोंनिया ओ सप्तासेयाव सहैनो गोनां जायगायाव जोङो सानसे बा साननैयावनो जोङो मोनहैनो हानाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो जोंनिया बेल' नङा गोबां दङ' बेबायदिनो ओ जेरै बेफार आरा आरि खालामनाय बा माबा मोनसे ओ मैगं थाइगं फानहैनाय, नैबेफोरनि बेलायावबो माने जोंनिया ओ माखासे गोबां सुबिदा फैदों आरोना नोंथां। जेरै जोङो माबा मोनसे खेथिफोर गायोबा मैगंफोर गायोब्ला जोङो फानहैनो थाखाय गारिफोर नङा ओ गारि नङाब्ला जोङो बाइकफोरावहाय जोङो थाबैनो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंनिया।आ हा माखासे जोङो सिगांनि समावहाय गारिया। गारि मथर गैयि समावहाय जोङो। ओ बेमार आजारफोर जायोब्लाबो जोङो। खोब खस्थ'यै जोङो लांनो गोनां जायोमोन।
नंगौ नोंथां।
नाथाय दायो जोंनिया ओ गारि मथर ओंखारनानै जोङो। बेमार आजारफोर जायोब्लाबो डक्टरनिसिम बा मेडिकेलसिम थांनो थाखाय जोङो। खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो थांनो हायो आरो नोंथां।
औ। आंबो बेखौनो सानदों नोंथां माने। सिगांनि समावथ' गारि मथर गैयै समाव मानसिफोरा। अबेबा जायगायाव थांनांगौबा जेनेबा थाबायनानैसो थाङोमोन ना।
औ- औ- नोंथां औ।
औ ओमफ्रायो गोबां सम नांगौमोन सहैनो थाखायबो।
औ।
ओमफ्रायो जेनेबा खायफा खायफा जायहा न'आवहाय मोसौ दङ मैसो दङ। जेनेबा मोसौ गारिफोरजोंसो थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो नङाबा अबेबा हा। हाथाइ बाजाराव थांनांगौबाबो बिसोरो गाव गावसिनि जेनेबा मुवा बेसादफोरखौ। मोसौ गारियाव थिखो थिखो लानानै थाङोमोन‌
औ- औ-।
औ दा बेखौनो आंबो सानो आथिखालाव गोबां जोंहा। सुबिदा जाबाय आरो गारि मथर ओंखारनानै नङाबाथ' जों गोद। गोदोनि बायदि मोसौ गारिजों हान्थिनांगौबाथ' गोबां खस्थ' मोनो। आरो जोंहा। गोबां समबो लायो जेनेबा सहैनो थाखाय दाथ' जोङो। बबेबा गोजान जायगायाव थांनोबाबो दसेनो संहैनाय जायो आरो। आं बेखौनो सानो।
नाथाय जोंहा ओ। माखासे गारि मथर ओंखारनानै जोंहा माखासे। आबहावाया गुबुंनायबो फैनाय नुनो मोन्दों जों नोंथां‌। जेरै जोंनिया बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि। बारहावाखौ बा आबहावाखौ। गुबुंले खालामनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो जोंना ओ बे गारि मथरजों माखासे गोबांनो। ओ जाब्रबथाय जाथायबो जोंना जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जायनि जाहोनाव माने माखासे ओ सुबुंफोरनि जिउफोर। सिउफोराबो गोमालाङो। बा जखम जानानैबो थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ।
औ थारै माने ओ। फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला मोजांबो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गाज्रिबो आरो ना नोंथां नाथाय‌।
औ।
बांसिन ओ बांसिनानो माने। मोजांनि लामायाव फैनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आं दा बेखौबो सानो जेनेबा गुबुंले जानाय आब'आ गुबुंले जानायाबोथ' जोंनि आखायावनो जोङो साब सिखो खोन लाखिनोबा आबहावाखौ गुबुंले जाजानो गोसो गैयाबा जेनेबा आथिखालावथ गोबां गारि मथर ओंखारखाबाय
औ औ
थाङोबा नांनायनि बारा ओंखारबाय गासैनिबो नआवहाय गारि मथर दं खासै आरो बिदिबो नङा खि गंसे नखराव गंसेल गारि थागोन बेबो नङा।
औ औ
नखरावनो गंथाम गंब्रै गारि जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बेबायदिनो जुदि जोङो आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो गोसोबा गुबुंले जाजानो बादोंब्ला जोङो जोङो माने अबेबा ससे जायगा थांनायावबो जों माने आथिखालावथ जों नुनो मोनो रावबो मानसियानो थाबायला
नंगौ नंगौ थारखौनो बुंदों नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां आं दा बेखौनो सानो ससे लामा थांनांगौबाबो जुदि मानसिफोरा गारि खौ जेनेबा गारि मथर खौ बाहाया लासेनो ससे लामाखौथ जों थाबायनो हायोना? दा आं बेखौ सानोनाखि बय बो बेबायदि खालामनांगौ आरो ससे लामा थाङनायाव गारिखौ बाहायनो नाङा आरो फारसेथिं जोंहा जों थाबायोबाथ जोंनि देहानि थाखायबो मोजां
औ नंगौ नंगौ
औ नंगौ नोंथां आथिखालावथ आरो ओ सुबुंफोरनि बेमार आजाराबो बांलांनो हमबाय
औ औ
जों रावबो जेनेबा बेबायदि एक्सारसाइस खालामनायबो नुनो मोनला बुंनो थाङोबा गोबां खम जाबाय आरो ओ गामि ओनसोलावलसो दा जों बांसिनखौ नुयो माइ गायनाय आबाद मावनाय बिसोरनियाथ आबाद मावनायजों जेनेबा माइ गायनाय बेफोरजोंनो बिसोरना एक्सारसाइस बायदि जाखायो आरो नाथाय जोंथ दा नुनो मोनगासिनो एसे टाउन एरियाफोराव रावबो बिदि माइ गायनो थाखाय लांदां हा दुब्लि बिदिथ गैला
नंगौ नंगौ
बिदिनो न बां लुनानै दोनजोबबाय लामा सामा जाजोबबाय दा बिदियाव आं सानो जों गारि मथरखौ बाहायनायखौ एसे खम खालाम जायो आरो लामा ससेफोर थांनायाव जों गारिखौ बाहायनो नाङा मानो होनोबा आबहावखौ गुबुंले जायोबा जोंनिनो खहा दङ।
औ औ
औ
दा माने ओ गारि ओंखारनानै बुंनो थाङोब्ला माने अलसियाबो जालांनो हमबाय आरो ना जोंनि मानसिफ्रा माने
औ नंगौ नोंथां
मानो होनना बुङोब्ला नोंथां बुंनाय बायदि जेरै ससे लामाखौनो जों माने थाबायनो बायो दानिया ससि ओ माबा मोनसे नांब्रबगौ दखानफोराव गलाफ्राव थांनोबाबो जों माने ससे लामानिब्लाबो जोङो ओ बाइक बा गारिफोरखो जों लानानै थांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां ।
ओरैनो माने ओ गैलिया आरो जोंनियाव दा ।
औ आरो नोंथाङा जे होनदों जाब्रबथायनि खोथा दाथ' गोबां नुनो मोनो गोबां जाब्रबथाय जायो । सोरबाया गावनि गाव जेजों जेराव थांनो नागिरदों मोजाङै गारिखौ सालायनानै थाङोबाबो खायफाया गारिखौ गाज्रि सालायो आरो। दा बिदियाव जायहा मोजाङै थांदों बेखौबो खैफोदाव खोख्लैफानाय बायदि जायो।
औ नोंगौ नोंगौ।
मोनो आथिखालनि जाब्रबथाय जानाया एसेल' जखम जानानै थाया । खेबसेनो जिउ गोबानाय गोमानाय बायदिसो जायो आरो।
औ गोबां नुबोबायना बेबायदिनो ।
औ गोबां नुबाय आथिखालावथ' जाब्रबथाय जादों होनोबानो एसेल' जखम जादों होननानै खोनानायखौनो मोना।
औ औ।
खालाव खेबसेनो खोनायो जिउ गोमाबायनो बेबायदि होननायसो खोनायो आरो। बिदि खोनाबा आरो दुखुबो मोनो ।
ओम ।
खेबसेनो जेनेबा अबेबा गारिया हमनानै लादो अबेबा मोनसे बासखौनो हमना लादो बेयावथ' गोबां सुबुंफोर थायो। दा खेबसेनो बेयो खरा सालायनानै थाङोबा जुदि बासा बेलथायलाबायहैयोबा बेयावथ' सासेल' मानसिया जिउ गोमागोन बेथ' नंखाया बेयावहाय खमैबो आगो ओ खमैबो साजिसे मानसि ओ साजिसे मानसियाथ' अ जखमाथ' जाखागोन गारजियैनो जखम जागोन आरो खायफाया खेब सेनो जिउखौ गोमाहोगोन खोमानांगोन आरो ।
नोंगौ नोंथां बे थारानो आरो ओ जोंनिया मा ने दा बांसिनानो जोङो ओ बाइकफोरजों एक्सिडेन्ट जानायखौ होनोब्ला माने लाइमोनफोरखौ नुनाय जायो आरोना बांसिनानो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनना बुङोब्ला माने आरो माखासे लाइमोनफ्रा माने ओ गारिखौ माने लासै सलायनायखौ नुनो मोननाय जाया ।
नोंगौ नोंथां।
खरा बा गोसायै सलायनानै बिसोरो हमथास्लाबनो हाहैला मानो हाहैला बियावनो
औ।
फोरजों नङाबा अब्बा स्लिक जानानै मायावबा सौदावनानै जखम जानाय बा जिउ गोमानायफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोन नाय जायो आरो।
नोंगौ नोंथां। दा बिदिखायनो गारि सालायनाय समावबो ओ गोबां गोसायै सालायनो नाङा आरो।
औ औ।
बेखौनो आंबो सानो।
बुंनो थाङोब्ला माने मोजाङै बाहायनो रोंबा जोंनिनो थाखायनो जोबोद मोजां आरो ना मोजां ओ माखासे बिराद खाबु दङ सुबिदा दङ आरो ना नोंथां गारि मथर ओंखारनायाबो । जौगानायबो लाबोदों माखासे । दा बेबायदिनो जोङो ओ गारि बा फेसेन्जार गारि थायोब्लाबो जों माने बेजों न'खर जिउ खुंलांनो थाखाय ओ रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
उम माखासे गोबांखौनो नुदों माने बेबायदिजोंनो जिउ खुंबोबाय थायो एसे एनै खरसा न'खरनि खरसा बेफोरखौ जे दिरुननो हानाय जायो आरोना नोंथां गारि गंसे थायोब्लाबो।
औ नोंगौ नोंथां।
दानियाथ' आरो बेसेनफोराबो गोबां जायो बाराफोरा माने ससे लामा थांब्लानो बाजि द'जि बेफोरथ' जाखायोआनो।
औ नोंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय खोमा?
औ नोंगौ नोंथां।
औ उननि समावहाय माने गोदान टपिक लानानै मोजाङै रायलायफिननो हागोन लोगो मोनफिननाय जायोब्ला
औ जागोन नोंथां। दे होमबा नोंथां दोन्थ'नोसै होमबा।
औ औ दे नोंथां दे।